औ औ नोंथां मा मावगासिनो?
औ नै ओरैनो दंलै
आदसा खबरफोरा मोजां ना
औ मोजां
जाबाय आंनाबो मोजाङानो दंथ'यो
अ जायाथ'व खैनो
आदसा माथो ओंख्रि संगासिनो ने
हो जे आमाबा सोंदों नै मैथा मैथा बांगाल जोंना
गोथावानोथ'
ओंख्रियानो गैयालि
औ जायोले गरमाव बेफोरनो गोथाव
औ नोंसोरलाय
जोंना मेवायजों दालि सोनोथां जेबो गैया
अ
आदसा आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनोसो कल खालामनाय जादोंमोन सावरायनाय नायनो हागोन ना नोंथां
अ हागोन
औ नोंथाङा दा ओरैनो मा मावगासिनो
आंथ' दामानि बिदिनो आबादफोरसो मावगासिनो दं मैगं थाइगंफोर गायनाय
आं सोंनो साननाया बेनोदि जेनेब्ला नोङो फिउचाराव इयुनाव मा खालामनानै जेनेबा नोंनि लाइफखौ दालांनो सानो आं बेखौ सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा मा बुङो बेनि सायाव
अ आंथ' बिदिनो मैगं थाइगं गायनानैनो मोजां मोनो
आतसा
बेफोरजों माने जालांनो सानदों आरो फिसा फिलाजोंनो
आस्सा नोंथाङा ओरैनो मैगं थाइगंखौ खै बिगासो गायो बायदि
मैगं थाइगंखौथ' दाथ' बारा गायथ'वाखै सय बिघा बिदिनो फास बिगा बिदिसल' गायदों
बेनि गेजेराव मा मा मैगं आ दा गायजानानै दंथ'यो
दाथ' दाथ' बारा गैया मैथा दं मैथा गोजा मैथा मिथा बांगाल
औ
ओमफ्राय ना खुमब्रा दं
आरोबाव
जोगोनार दं
औ
ओमफाया थाइबेंबो दं
औ
ओमफाया माखासेफोरा दासो गोरलै गोरलै जाहांदों
औ
ओम बिदिनो बहलबो दं
औ
सबाय बिमा दं
औ नोंथाङा ओरैनो दाथ आबाद आबादारि जाबाय नालाय नोंथाङा ओरैनो मास मोन सेसोआव बेसेबांसो रां फैयो नोंथांनियाव मैगं-थाइगं फाननानै
राङाथ बिदिनो माने अबेबा बोसोराव लाब जायो अबेबा बोसोराव एसे खम जायो आरो इदिनो अबेबा बोसोराव फन्द्र हाजार अबेबा बोसोराव बिस हाजार मोनो आरो
आस्सा मासाव ना बोसोराव नोंथां
अ बोसो मा मासाव
जायो नोंथां ओरैनो थास्लायस्लाय बेबो मोनसे जासाबो
औ नोंसा नोंथाङालाय फिउचाराव मा मावनानै मोजां मोनो।
फिउसाराव सानोब्ला आंहा मोनसे आंनि थांखि दङ नोंथां।
औ
दाथ आंनिया थांखिया जाफुंथवाखै बारु आं नाजागासिनो
औ
आंहा दा माखासे हानि गोनांथि दङ आंनि साननाय मथेब्ला आरो
औ मा मावनो सानदों नोंथाङालाय
आं साननाया जाहैबाय गय बागानजों लोगोसे बोरमा फार्मिं खा लामनाय थांखि लादोंमोन नोंथां।
मोजां लाब दं बेयावबो
औ माने मानि थाखाय आं बिदि सानदों होनब्ला जोङो गयखौ गायनानै जेब्ला थाम बोसोर बा बा बोसोरनि उनाव जों बे गय बिफांखौ जोङो जोथोन लायाब्लाबो हारसिंनो माने थायनाय समसिम जेनथेने जोथोन लागनो हाब्लाथाय जोङो माने जोथोन लायाब्लाबो जायो आरो आरो गय बिफाङाव बांद्राय खरसाबो नुनो मोननाय जायाखै
औ
जेब्ला जों गायो अब्ला जों बे समावल बांसिन जोथोन लानांगोन बोरमा मोसौ हाबनाय गय बिफां खौ सोमाव आलासिनो थाहोनाय बे समावल जों बांसिन जोथोन लानांगौ आरोना
ओम
दा जों बेखौ फोथांग'नो हाबाथाय ब्रै बोसोर बा बा बोसोरनि गेजेराव जोङो बेनि फिथाइखौ मोननो हानाय जायो दा बिनिखायनो आं सानदों माने आंनावथ' दा बरथमान गयआ बिदिनो दाइन बिगासो दङ आरोना
औ
दा ब्रै बोसोर जाबाय ओ दा आंना सान खौनो मावनानै जालांसै।
ओ।
आरो औ दे बुं दे नोंथां।
हाखौलाय खै बिगासि नांगौ जादों माने आरोबाव?
आंनोथ' मोनबा नैजि बिगासो नांबावगौ नोंथां ओरैनो दा दाइन बिगासोल दं नालाय। आय आं एसे गुवारखौनो खालामनो सानदोंमोन माने।
अ। दा ओमफाय ना गयफोरालाय थायथदोंना थायथआखै?
खालमासियालागै मोनहैसिगोन नोंथां माखासे फांबा फांनै थायहांबाय खालमासि आं आं मोनजोबफामैसिगोन नोंथां।
अ। फुलिखौलाय ओमफायना न'आवनो जावैओना माने बायना लाबोयो?
आं न'आवनो जावैयो जावैनाया नोंथां ओमफाय थोस्लाबा माने आंना।
अ।
आरोथ' दा नै आं गोदान हा नायबावदों बेयाव दा आं दस बिगासोल' मोनगोन बायदि आरो आंनो गोनांथि जाबावदों आरो नोंथाङा बबेयावबाफोर खबर मोनोब्ला आंनोबो खबर होबानो जाबाय।
औ जागोन दे खबर हमबा आं नो खोन्थाहरगोन।
औ माने आं बेजोंनो लोगोसे जेनेबा गय आंना दा जौबायना
औ।
बेजोंनो लोगोसे माने आंना बोरमा लानानै बे गय गेजेर गेजेराव थानाय हाग्राफोरखौ जाहोनो थाखाय आं बोरमा लानाय जागोन होननानै फिसिगोन माने। बोरमानि फाराम बानायसि सिगोन आरो।
औ।
बेजोंनो गावनि लाइफखौ फिउसारखौ दालांनो सानबाय आं नोंथां मोजां ना गाज्रि नोंथाङा खम मेन होनो हागोन।
औ मोजां। गाज्रि नङा बेबो नोंथां।
औ औ माने दाथ' आंङो दाइन बिगायाव से बिघायावनो आंङो खमसे खम मोजां थायोब्लाथ' आंङो बोसोराव बिदिनो दाइनजि रोजाखौ मोनगोन आं नों थां से बिघायावनो।
लाभ दं होनबालाय।
औ। होमबालाय नोंथाङा हिसाब खालामदो दाइन बिघायाव बेसेबां मोनहैगोन। बिदिनो मोनहैगोन आरोना फिथाइ थायोब्ला मोजाङै।
औ।
दा जों आं दा गायनाय समावल' फोथांनो जोथोन लाग्रोनांगोन नोंथां खस्थ'आ बेनोल'
औ। नोंथाङा ओमफ्राय ना हाजिरा लानांगोन होमबा
लागोन नोंथां बेखौथ' आं हारसिं गायजोबनो हाया नालाय दा आं जिबिगा हायाव हारसिं बोरै गायजोबनो बिनिखायनो आं दा हाजिरा नांगोन।
औ हाजिराखौलाय साबैसे लायो नोंथाङालाय?
नांगोन जि बिघायाव गायनाय हिसाबैथ'आंनो जिबा नैजि खौनो नांगोन मानसिखौ।
औ।
नोंथांमोनथिं दङ नामा?
मानसिखौलाय जोंथिं नागिरब्लालाय मोनगोन।
औ।
मानसिफ्रा दङ' दंनायालाय।
औ।
नागिरगोन र' आं खबर होगोन।
औ जागोन आं माने नैबे मासनि लास्टाव गायगोन माने नोंथां।
औ औ।
दा बे मासनि लास्टाव माने अखाबो एसे हायो नालाय अखानि गुसु बोथोरजों लोगोसे गयाबो थांनाय बायदि माने आं बे समाव गायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
अ ओमफ्राय नों माने बोरमायालाय दंखायोना अब्बानि बायनानै लाबोगोन?
आंनाव बोरमाया माखासे दंखायो नोंथां आरोबाव माने माखासे लाबोनांगौ दं जो लै आं माने जोंनि लके लकेल बोरमाजों लोगोसे आरो बै गिदिर गिदिर बोरमा जात थायोना आं बेखौबो लाबोनो सानदों माने नोंथां।
ओं।
बिदिखौ मा बोरमा होनो नोंथां राम बोरमा ना मा होनो गिदिर जादखौ? बिदि गिदिर औ बिदि गिदिर गिदिर जातखौबो आं फिनो सानदों आरो ना नोंथां।
औ।
दा साननायासो जागोन जाया फिउसाराव बेफोरखौ साननायालाय सानना दङ'मोन।
औ जागोन नोंथां। सिन्था खालामनाङा।
आं बेखौनो नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
औ मोजां मोजां नोंथां औ।
दा नोंथांजों दसे सम सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय दा समावबो जाबाय नै नोंथां। अब्लालाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दे।
औ दे।